नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दंमोन नोंथां?
दाथ' आं ओरैनो जिरनानै दं नोंथां दा बायेराव जिरलाबायनानै दं आरो।
अ मोनानि जानाय जाखांबायमोन नामा नोंथां?
जानायाथ' जाबायमोन नोंथां नोंलाय नोंथां?
औ आंबो जाखांबायमोन नोंथां मा ओंख्रिमोन नोंथांमोनालाय?
ओंख्रिया माबासोमोनलै सबायजों दाउसोमोन नोंथां।
अ जोबोद गोथावमोन माथो नोंथां।
औ नोंसनालाय नोंथां?
जोंनिया माबासोमोन ना गोरान बाथोनसोमोनलै नोंथां।
जायो दे मोनाफ्राव।
औ बिदिनो होननानैनो नााग्रान पारसेनखौनो देना जाबाय।
औ औ
अ नोंथाङा दायो फ्रि दं नामा?
दाथ' फ्रियैनो दं नोंथां आं ओरैनो जिरलाबायनानै।
अ माने आङो मोनसे आयदानि सायाव बा आयदायाबोथ' नङा आङो ओरैनो जिरायना दंलाबायनायखाय आंबो माने नोंथांनिफ्राय एसेसो नोंथाङा रोंनाय माखासे सल'फोर दं बाहायबा रोंगौ रोंनाय बुजिनाय माने गुबुननिफ्राय सोलोंनाय थायो नालाय सल'फोरा बेफोरबायदिनो नों नोंथाङाबो रोंनो जानो हागौ सल'फोर नङा होमबा नोंथां? औ बेफोरबायदिनो माखासे सल'फोर नोंथाङा मिथिनाय एबा मोजाङै मोनथिनाय बेफोरबायदि सल'फोर मोनथिनायखौ नोंथाङा आंनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ
ओ आं नोंथांनो सिमाव आरो एन्जरनि एसे माबा सय खोन्थानो नागिरदों एबा गोदो गोदाय आबौ आबैमोन खोन्थालांनाय माने आंबो बागा होनजोबा आरोना नोंथां एसे दिनै बावबाय होनब्लाबो आं नोंथांनो खोन्थानो नाजानोसै मानो होनोब्ला गोौ जाब नङा ओमबा नोंथां खोन्था लांनाया? आरो आं नोंथांनो फोरमायनोसै स्ट'रिखौ एबा माबाखौ अ सल'खौ औ सानसे आं माने फोरमायगोनसै आर ना एन्जर आरो सिङाव बेबायदिनो सानसेखालि माने बेबायदिनो सिङावआ उन्दुनानै दंमोन आरो ना नोंथां।
औ
मासे सिङावा ओमफाय आरो बेबायदिनो एन्जरा माने सानसेखालि आदार उफैनानै माने बेबायदि नागिर नागिर थांनानै बै सिंह थानायावहाय माने थांनानै माने सिंहखौहाय फोजा हैफ्लांबाय आरोना सिंहनि बिखुङाव गाखो हैफ्लांबाय ओमफ्राय सिंहआ सिरि मोनबाय ओमफ्राय रागा जोंनानै सिंहआ एन्जरखौहाय नायबाय आरो सोर आंखौ बेबायदि दिस्टार्ब खालामफैखो उन्दुनायाव मायाव होननानै नायफैबाय ओमफ्राय बिदिनो रागा जोंबाय सिंहआ एन्जरखौ ओमफ्राय बिदिनो ला लान्जायाव गाबाय आरो माबाया सिंहआ ओ माबानियाव मा होनोमोनलाय एन्जरनियाव एन्जरनियाव गानानै बिदिनो बुंबाय आरो नों आंजों मानो दिस्टार्ब खालामफैदों होननानै
औ
औ
आरो ओमफाय ओमफाय बेबायदिनो ओ बुंबाय आरो एन्जरा
सिंह राजा होननानै बुंबाय आरो
ओम
माने औ बुंबाय आरो ना एन्जरा ओमफाय सिंहआथ रागा जोंङा दंखायो माने रागा जोंनानै आं नोंखौ दानो जागोन बिदि बुंबाय आरो बुंबाय बुंनानै ओमफाय दा एनजरा बिदिनो आखाय खबजबनानै बिदिनो निमाहा बिबाय थाबाय सिंहनाव आंखौ खनसेखौ निमाहा दो सिं राजा बेदि होननानै बुंबाय थाबाय आरोना नोंथां औ ओमफाय माबाया सिंहआ अनखांनानै माने एन्जरनाव अनखांनाय फैबाय माने बे बिदिनो फिसा बुस्थुखौ आं नोंखौ जानानै आंनाव उदैबो बुङा माया होननानै बुंबाय आरो नोंखौ आं खोनसेखौ एबार हगारसै होननानै हगारबाय आरो मानो होनोब्ला एनजराबो बेखौ बुंदों माने आं नोंखौबो मालाबा माबा समावहाय बेबायदि मदद खालामगोन सिंह राजा आंखौ हगारदो होननानै बुंदों नालाय
औ
ओमफ्राय ए सिंहआ मिनिनानै बुंबाय नों थेफाफायालाय आंखौलाय मा मदद होनो हागोन होननानै मिनिनानै बुंबाय आरो ओमफ्राय थांदो थां होननानै हगार हरबाय आरो एन्जरखौ ओमफ्राय सानसेखालि ओ बेबायदिनो सानानै दोनोना सिखारिफ्रा बेनो फानजारि माबा माबि सानानै दोनबाय दोननानै दाना सिंहआबो बेबायदिनो आदार नागिरलाबायनो थांबाय थांनानै दाना लामा ससेयावहाय बेबायदिनो फानजारियावहाय नांनानै थाबाय नांनानै थानानै दाना बिदिनो गाबख्रावबाय थाबाय आरो सिंहआ सिंहआ गाबख्रावबाय थाबाय गाबख्रावनानै दाना आंखौ बासायफै बासायफै होनबाय थाबाय बिदिनो मानोना रावबो फैयासै ओमफ्राय दाना सानसेखालि सानसेखालिथ' नंला माने एनजरा खोनाबाय आरो नोंथां एनजरा माने सिंहनि गाबनायखौ खोनासंनानै माने फैबाय बिनि खाथियाव ओमफ्राय बुंबाय आरो एनजरा सिंह राजा नों सिनथा खालाम नाङा आं नोंखौहाय मदद खालामगोन होननानै बुंबाय नों सिरि थाथ' होननानै बुंबाय आरोना दावराव खामबाय थायोब्लाथ' सिखारिया फैगोन नङा होमबा नोंथां ओंखायनो माने सिरि थाथ थ' आं बेखौ मदद खालामगोन होननानै एनजरा बुंबाय आरो ओमफ्राय बेबायदिनो गावनि ओ हाथाय थायनै एनजरावथ' बाहाय थाया हाथाया थायनै बेजोंहाय माने अरनानै माने अरसिजोब्बाय आरो बिनि माबाय फानजारिखौ अरसिनानै बेबायदिनो अरसि जोबनानै एनजरखौहाय एनजरसो होनफ्लांलायलांबायलै सिंहखौहाय बासायबाय आरोना नोंथां बासायनानै बिदिनो ओमफ्राय सिंहआ बो माने दैनबाद होबाय एनजरखौ आं दासो बुजिदों फिसा होननानै बेबायदि आं नोंखौहाय जोबोद अयनाय खालामदोंमोन नाथाय नों आंखौ दिनै बे फानजारिनिफ्राय बासायबाय होननानै माने निमाहा बिफिनबाय आरो एनजरनाव मानो होनोब्ला बेबो बै समावहाय एनजरखौ बासायदोंमोन नालाय ओंखायनो माने बेबो बासायनायखौ मोनफिनबाय जों गावजों गाव हेफाजाब खालामलायोब्लासो जोङो माने मददखौ जों मोनफिनलायो जों बे आं बे स्ट'रियाव बेखौनो बुजिदों दि मानो होनोब्ला जोंना गावजों गाव अनलायोब्लासो बुजिलायोब्लासो ओ मदद होलायो दा नोंथाङा बेयाव मा बुजिदों एसे स्टरिनिफ्राय मा बुजिदों एबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां नोंथांनि सल' खोथा खौ खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथाङा जि मोजाङै एबा गुरैयै फोरमायलांबाय आरो बुजिथावनायै फोरमायबाय बिनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों आं खोनासंनानै औ बे सल'नि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिथिनायदि जे नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो अनलायनायजों गेजेरजोंसो जोङो मदद मोनलायो एबा मदद होब्लासो जों मदद मोनलायो जे बे सल'आवहाय ओ सिंहआ निमाहा होनानै हगारदोंमोन एनजरखौ बै निमाहानि फिथाइै बै एनजराबो फिन बे सिंहखौ हेफाजाब होफिनदोंमोन आरो बेफोरबायदिनो जोङो निमाहाबो होनो रोंनांगौ अनलायनायनि गेजेरजों आरो अनलायनायनि निमाहा होनायनि गेजेरजों जों मदद होयोब्ला मदद मोनलायो बे सल'बाथानि गेजेरजों जेबो बेखौ हमदांनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ
जे बै समाव बे सल'आवथ' माने सिंहवा एनजरखौ फिसा होननानै नेवसिगारदोंमोन नङा होमबा नोंथां आंखौलाय मा हेफाजाब होगोन होननानै नाथाय बै फिसा फिसा जुनाराबो बा फिसा बुसथुब्लाबो बि एनजरादि गोबां गिदिर खामानियावहाय हेफाजाब होबाय नङा होमबा नोंथां
औ होदों नोंथां
औ बेफोरबायदिनो फिसा फिसाब्लाबो फिसाब्लाबो फिसा रोंनाय एबा गिदिर रोंनायब्लाबो जोङो एबा नायनानै मा होनो बोलो गियान थिग बेफोरबायदिनो सुबुं माहारिनि गेजेरावबो बेफोरबायदिनो थायो मानसिफोरनि साइस एबा बडिफोराथ' गासिबो सेम जाया नालाय गासिबो गिदिर फिसा जायो नङा होमबा नोंथां
औ सैथो नोंथां सैथो
मालाबाबो फिसा फिसा फिसाफ्राबो गिदिर खामानियाव होयो गिदिर गिदिर सुबुंफोरा जेराव खामानि होआ बै फिसा फिसा सुबुंफ्रा एबा बै एन्जर एन्जराबो जा गिदिर बे थैनायनिफ्राय एबा बै फानजारिनिफ्राय सिंहखौ बोखांनो हादों एबा मदद खालामदों थिग बेफोरबायदिनो जोंबो जोंनि रोंगौथिखौ लानानै जोंबो बेफोरबायदिनो जानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां बे सल'नि गेजेरजों जों बेफोरखौनो मिथिदों आरो जेब्ला जों बेफोरबायदिनो गावखौ फिसा साननानै लायो जों फिसायानो जागोन नाथाय जोंबो बेफोरबायदि गिदिर साननाय एबा रोंनाय रोंगौथि थायोब्ला जोंबो गिदिर एबा गोख्रों जानानै बेफोरबायदि हाबाफोरखौ मावनो हागोन आरो बे सल'आव बे बेखौनो बुंथिदों रावबो फिसा नङा रावबो गिदिर नङा जोङो हेफाजाब होयोबा हेफाजाब मोनो मदद खालामबासो मदद मोनो निमाहा होनो रोङब्ला निमाहा मोनफिननाय नङा होनोमब्ला नोंथां औ जों बिनि थाखाय ओंखायनो रावखौबो एना एनि जाग्रासिन अनलायनायनि गेजेरजों जेब्ला जों गुबुन सासेनो मदद होयो बै गुबुन सासे सुबुङाबो नोंनो फिन इयुनावहाय बेफोरबायदिनो मदद होफिनो होननानै जों बे सल'नि गेजेरजों मोनदांदों आरो बो हमदांनो हादों बे सल'नि गेजेराव बेफोरनो बेरखांदों आरो औ सल'खौ खोनासंनानैथ' जोबोद मोजां मोनदों आरो बेफोरबायदि रोंगौथिखौ लानो हादों नोंथांनि बेफोरबायदि मोजां सल'खौ बिजिरना होबाय एबा फोरमायना होबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थादों आं बे सल'नि गेजेरजों जोबोद बेफोरबायदि रोंगौथिखौ एबा गियानखौ लानो हाबाय आरो नोंथांनिफ्राय जा एसे गुसुंब्लाबो बे सल'निफ्राय गोबां माने बे सिङाव थानाय ससे गुसुं ब्लाबो जों रोंगौथिया जोबोद गिदिर नङा होनोमब्ला नोंथां औ बेफोरखौ आङो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय थह समाबो जोंना जाबाय नोंथां बे समाव दोनथ'नोसै नामा
औ जागोन नोंथां जागोन
औ दे गोजोननाय थाबाय